हेलौ हेल' हेलौ हेलौ खोनाखोनायाखै
औ खोनादों
आतसा अबाव दं
हेल'
हेल' खोनादों अबाव दं होनदां
हा?
आदसा अखा हायाखै? होम?
औ
अखा हायाखै नामा होनदां?
लाङो।
आथसा।
ओरैनो लामाआवनो दं।
जोंनाबो नै अ लामायाव दंफैयो औ बार अखा फैगोन खोमा माथो गोगोम बार बारदों। उम।
अखाया बिराद गोसा
खोनाया।
खोनादों?
हादों औ अखा हादों।
अखाया बिराद गोसासो सफैगोन माने
उम उम।
मा खामदो नों?
उम ओ ओरैनो दं। जाखांबाय?
अ सोर सोर?
ओ मामाजों आंजोल'।
अखा हायाखै बेखि अखा
अखा फैबाय हादों नै थाइफ्रिबाय।
औ जोंनिखिजा बिराद गोसा फैबाय।
खोनादों।
औ खोनादों।
उम ओ।
जाखांबायमोन हो?
उम।
जाखांबायमोन।
ओं ओं जाखांबाय। मासो मासो अमा बेदरजों मेवायसोमोन बै सानाव संफानायमोन।
औ अखाया दिनैसो फै-फैबायना?
बिराद गोबावनि उनाव।
उम।
उम।
एबार गोसा हाबोलायसिगोन।
उम एसे हाबाथ' मोजाङानो जागोन।
औ बारा बिराद गोसा बारबोबाय बिराद गोसा फैगासिनो।
उम जोंनिथिं हाबायानो नै।
औ अखाया मोनफैबायमोन मोनफैनायालाय।
उम।
मोजां ना खबरफोरा?
बिदिनोसै मोजां गारजियानो होननांसिगोन।
हेलौ
ओ
ओ औ नेदाथ आंना नांगोना नाङा मिथियादै खोनादों?
माने अखाबो हाबाय नालाय आं माने न'आव थांसै खोनादों?
ओ ओ ओ
औ बिराद गोसा हादों माने।
उम
ओमफाय नों-नोंसिनि हायाखै?
हाबाय जोंनिखिजायबो।
ओ ओमफाय नों न'आव थांसै नामा?
हा
नों मायाव थागोन होनदां?
ओ नै माबायाव अमा बेद-अमा बेदर गोदाग्रायाव दंमोन। ओइ अमा ओ दे होनबा ना।
हो
दे होनदां ना नोंना नोंनाबा नेट नांगोन ना नाङा।
नाङो नांनाया खोनादों नांगोन होनदों खोमारा नांगोन।
आतसा
जिखुनु नांगोन खोनानाय नङा आरो ना।
उम
ओं
एसे प्रब्लेम जागोन आरो नेटनि।
उम माने खोनानाय नङा नेटाथ नाङो नांनायालाय।
ओ
मा होनदों। हेलौ हेलौ